औ आङो नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां।
औ नों
सावरायनो हागोनना नोंथां आयदाया जाहैबाय नोंथां जोंनि बर'फोरनावनो गोदो दाहोना रुवाथि लावखार बा बखालि लानाय नुयोमोन। नोंथां दा बेफोरो मामोन आरो सोर लायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बिसोर खामानिया मा मामोन एसे अननानै नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोनना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां औ हागोन औ। हागोन नोंथां ओं जोंबो नुबोदों। जेनवबा आरो दाबो एफा एनै नुयो गोदोनि दिनाव बे माहाजोन माहाजोन गामिफ्रावहाय जे माहाजोन माहाजोन थायोमोन। बिदिनो गोदोनि दिनावथ' माहाजोन होनना बुङोब्ला जायना बिराद गुवार गुवार हा दङ बिदिनो बिसोरबायदि सुबुंहा माने न'आवहाय मावख'नो हाय गोबां खामानिफोर थायोमोन नालाय। बिदिनो नों गावनि बारि बागानखौ सामलायबायनो हाजोबा हारसिङै न'खरनि मानसिफ्रा बिदिनो नोङो मोसौ बागानखौ साम नायनो ना बारि बागानखौसो नायनो ना न'नि खामानिखौसो नायनो ना गावनि फिसा फिसौनि माखासे माबाखौ नायनो सोमोन्दोफोरखौसो दा बैफोर गासैखौबो जोङो सासे मानसिया सामलायनो हाजोबा जायोमोन नालाय बेखायनोबा बे गोदोनि माखासे जैन माहाजोनफ्रा जायफोरखौ जों बुङो हा गोनां सुबुंफ्रा एखेबारे माहाजोनफोर जायोबाय बिसोर गोद बिसोरो माखासे खामानि मावनो थाखाय माखासे स्पेसियेल रोखोमनि मानसिफोरखौ थि खालामनानै गावसिनि नआव खामानि मावनो लाबोनाय जायोमोन आरो औ दा बैफोरनो जाहैबाय जेरै नोंथाङा दा बुंनाय बायदि लावखार दाहोना बखालि औ बिसोरबायदि आरो आरो रुवाथि बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा माबानि खामानि जेनबा नखरनि बा बारिनि बा दै लानाय बेफोरबायदि खामानिखौ सामलायनो जोङो माहाजोनफोरा गोदो लायोमोन दा बुंनो थाङोब्ला आङो नैबे बखालिखौ होनयो बखालिया मा बेलाय औ आरो मानो लायो बेखौलाय दा बखालि होननानै होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि मोनथिगोनदां बे जोंना गोदोनि दिनावथ माहाजोन माहाजोन मानसि थायो बिसोरा जेनबा औ नखरावहाय सासे गथ उन्दै मोनबाय दा बे उन्दै गथ मोननो थाखाय दा बेखौ सामलायनो थाखाय उन्दैखौ नखरावथ मानसि गैजोबला जाबाय नालाय हिनजावफ्रा बिदिनो सासे सानैल थायो गोदोनि दिनावहाय अबेबाबेबा न'खराव माहाजोनफोरना दा बिदि समाव बिसोरो मा उन्दै बावनो थाखाय माखासे मानसि नांदेरगौ जायो दा नोंबथ हौवा मानसिफ्रा गोदो दिनाव बिदि उन्दै उनला लनि थाखाय बांद्राय सम गैया खामानि मावनायाव मुखुब जानांगौ जायो नालाय बिनि थाखायनो बिसोरो बयेबा खाथि थि खाला सोरबा गथ उन्दैनो थानाय उन्दैनो थानाय दंबा बे गथखौ लानो आरो सामलायनो बेजों गेलेनो थाखाय सासे आइजो मानसिखौ बिदिनो भारा होनानै नआव लाना फैयोमोन आरो खामानि बा गथ गथ'खौ लानो थाखाय दा बेखौनो जों बखालि होनना बुङोमोन नालाय दा बखालिनो गुबै खामानिया मा बखालिया गुबै खामानियानो जाहैबाय बेना बे माहाजोननि नआव थानानै बिनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानाय बेखौ बेखौ सामलायनाय जों गेलेनाय आरो बेखौ थि समावहाय जाहोनाय लोंहोनाय बिनि गाननाय जोमनायखौ सुुनाय आरो आरो बिदिनो गथ'आ गाबलोबा बियो बेखौ बुरखायनो रोंनांगोन मेथाइ खननानै बेबायदि आरो बे जाहैबाय बखालि बा बखालिनि हाबाफारि
औ नोंथां थारैनो
दोनि दिनाव बिराद बिफाव लानो हानाय मोनसे खामानि जायखौ जों स थारगिस होनना बुङो नङा होमबा औ दा बेबायदिमोन आरो नों ओमफ्राय बेबायदि बिदिनो बखालिफोरखौ जोङो नागिरनांगौ जायोमोन। आरो गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बांद्राय नागिरनांलायामोन आरो मानि खाथि खालायावनो गोबां थाखायो नालाय। बिदिनो सोरबा न'खराव गोरिब सुबुंनि मानसि दं फोरोंनो हाया बा जाहोनो खस्थ बेफोरबायदि न'खरफोरनिफ्राय माहाजोन माहाजोनफ्रा
औ नंगौ नोंथां।
बखालिफोरखौ नागिरनानै लाबोनानै गावसिनाव लाफैयोमोन आरो बे बखालिया बे गथ' देरजासिमहालागै बिसोरनि न'आवनो थानानै खामानि मावनांगौमोन ओमफ्राय बे खामानि मावनानै होनायनि सोलायो बेनो माइरं बा दानफायारि रां होनानै मदद होनाय जायोमोन गाननाय जोमनाय आरो बिनि बिमा बिफानोबो बिदिनो रांनि मदद एसे एनै बा जानाय लोंनाय माइरंफोर गोदोनि दिनाव बिदिसोमोन नालाय बेफोरजों मदद हरनायखौ नुयोमोन आरो जों नोंथां आरो बेबायदिनो लावखार लावखाराबो बेबायदि एखे रोखोमनिनो हाबाफारिखौ मावो। ओ दा नोङो गोदोनि दिनावथ' बिराद हा गोनां मानसि थायो मोसौ मैसो दा नोङो न'खरनि मानसिया बेखौ सामलायनाया नालाय ओंखायनो मा बिसोरो बे मोसौखौ गुमनो बा फोथाराव होलांनो न'आव लाबोफिननो खानो बिसोरनि जानाय लोंनाय खौ नायनो सासे जुनिया सुबुंखौ खामानि मावनो थाखाय लानाय जायोमोन आरो। जायखौ जोङो लावखार होननानै बुंनाय जायो‌। बिनि खामानिया गुबुन बाहेरा गैया खालि मोसौ खौल' नायनानै थि समाव जाहोनांगौ दै लोंहोनांगौ गलिनियाव गलियाव खाफैनांगौ गलिनिफ्राय बाहेरायाव लांनानै जाहो हैैनांगौ नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदि नो जोङो लावखारफोरखौ दानफायाव एसे एसे रां होनानै बा बिदिनो माइरंफोर माबा माबि होनानै लानाय जायोमोन आरो। औ दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन दा बेनो आरो आरो नैबे रुवाथिबो थाबावबाय आरो नोंथाङा दाहोना दाहोना रुवाथिखौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंसै। जिहेथु ओ आङो बे मोननैखौ बुंबाय आरो समाबो गुसुं नालाय दा नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायबावबाय आरो नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन औ दाहोना रुवाथि नङा होमबा आं दाहोना होनना बुंबाथ' नंगौ बेनो न'खरनि माखासे खामानि फोर मावनो नङा होमबा नोंथां? दाहानाया अभारअल मावजोबनांगौ जायो आरो नोंथां। गासिबो न' जा माहाजोनाव खामानि दङ' बेखौ मावजोबनांगौ जायो जेरै हा ग्रा साफा खाला, हाग्रा सननाय हाग्रा एवना होनाय बा माइ दुब्लि फोथाराव थांनाय नङा होमबा नोंथां बा जेरै माइ मिलाव हैनाय माइ खोथिया रोगाना होनाय नङा होमबा हालौवनाय आरो न'फोराव माखासे जे खामानिफोर न'नि खामानि बन सिननाय बेफोर गासिबो दाहोनाया मावजोबो आरो नोंथां। अभारअल ओमफ्राय रु अभारअल जायो। दाहोनानि खामाया आरो रुवाथिया जाहैबाय रुवा थियाबो बिदिनो ओ न'खराव जेरै सिथ्ला सिबनाय ओंखाम ओंख्रि संना होनाय माहाजोननि नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे माबाव ओ जेनेबा माहाजोनफोरनि मालाबा मालाबा गाननाय जि जोमखौ सुना होनाय।
औ नोंगौ।
आरो ओ माहाजोनफोरनि माखासे खामानि थिननायफोरखौ बैखौ लायथां बै खौ लाबो दा बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावना होनाय नङा होमबा नोंथां। दा बेफोर खामानिखौबोहाय बे माबाफोरा मावो आरो रुवाथिफोरा। न'नि जेसेबां खामानि दङ बेबो फिसा फिसौआ हिनजावफोरनि बेखौ रुवाथिफ्रा मावो आरो। हौवाफ्रा हौवानि खामानिखौ मावो हिनजावफ्रा हिनावनि खामानिखौ मावो आरो दाहोना रुवा थिया। दा बेफोरबायदि आरो नोंथां गोदो मा खालामोमोन दाहोना रुवथिखौ मोनसे न'खरावनो साथाम साब्रै गाहाम लानायखौ नुयोमोन आरो बै समावहाय। औ नोंथां दा बेबायदि आरो बिसिनि खामाया। ओमफाय
औ
बिसोरो मा खालामो जेनेबा दैज्लां बोथोरफोरावबो माइफोरखौ बिसोरनो गायनांगौ आरो माखासे जेनेबा खामलाफोर लादेरसै नङा होनबा नोंथां बे रुवाथिफोरानो दाहोना रुवाथि फोरानो बिसोरनो मेनेज खालामजोबनांगौ आरो सामलायजोबनांगौ बे माहाजोना बिसोरनि आखाइयाव हगारना होयो आरो जेरै दाहोनाफ्राबो दुब्लि फोथारफोराव फुंनि सम समावनो एखेबारे नङा होनबा नोंथां थांनानै हालेवहैनाय एखेबारे हरनि थिनथा साराय थिनथा गाहामावनो नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि आरो-आरो रुवाथिफोराबो फुङावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै एखेबारे नङा होमबा माहाजोनफोरखौ ओंखाम जाहोखांनानै दुब्लि फोथाराव माइ गायनो थां सै नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि आरो दाहोना फोराबो जेब्ला माइ गायखांनानै जेब्ला माइ हानाय सम जायो नङा होनबा नोंथां माइ हायोना दुब्लियाव आरो दुब्लिनिफ्राय मैसो गारिजों माइखौ लाना फैनाय नङा होनबा नोंथां बिदि खामानिखौ मावजोबो आरो- आरो जेरै माइ मारा होनाय नङा होमबा नोंथां माइ मारा होनायाबो ओरैबायदि खालामो बै समावथ' जेनेबा जेबो गारि मटर गैयामोन नालाय माबा ट्रेक्टर-ट्रेक्टर माइ मारा होग्रा मेसिनफोर गैयामोन नालाय मा खालामो बै समाव हरनि आरायथा थिनथानिफ्रायनो माइ मारा होयोमोननो बे समाव दाहोनाफ्रा ओरैबादै मोसौफोर खौ मा खालामोमोन बिदिनो माब्रै जायखौ होनो हाल हालसे हालनै हालथाम होनना बुङोना नोंथां नोंथां हाल हालिसेयाव मा जायो मानै थायो आरो हालिनैयाव माब्रै हालिथामाव मा सयथा बेफोरबायदि आरो सय माबा मा होनना बुङो हालिथाम गाहाम हालिब्रै गाहाम होनानै बै समाव मारा होयोमोन आरो एखेबारे गिदिर गिदिर एकस' था गाहाम बजा दुइस' था गाहाम बजा जाब ओरैबादि होयोमोन ओमफ्राय जेब्ला बे खोथिया औ नोंथां खोथिया बे माराया बेखौथ' जोङो माबाया होनबा नोंथां बेलथायना होआ होमबा बे बेलथायाबा मानसिखौ नुवामोन ओरैबायदि हाजोबायदि जानोसै आरो नोंथां बे नारायानो औ नारायानो मानसिखौ सिनायला बिदि जायोमोन आरो बै समावहाय एखेबारे माने बिराद खस्थ'मोन आरो बै समाव दाहोना रुवाथिफ्रा ओमफ्राय रुवाथिफ्राबो ओरै बायदि बेफोरखौ सिबनाय खामानिफ्राव ओरैबादि बेस्थ' जानोसै बेस्रा बेसोरबो दा बेफोर बादिखौ जोङो नुयोमोन नोंथां दाहोना रुवाथिफोरनि खामानिखौ ओरै माइ जावनाय नङा होमबा नोंथां बे माइआ नों माराखौ गारनोसै नङा होनबा नोंथां उनाव दाना बेखौहाय नोङो एखेबारे बेहा सालिख'नांसिगौ रुवाथिफोरा नङा होमबा नोंथां दा बे बेफोरबायदि खामानिमोन बै समाव माने माहाजोनफोरना ओरैबायदि हा थायोमोन सेजौ बिघा नैजौ बिघा नै बाजि बिगा गाहाम बेफोरबायदि थायोमोन आरो एखेबारे बाख्रिफ्रानो मोनब्रै मोनबा सयथा गाहामसिम थायोमोन आरो बा बाख्रियानो माइयानो बुंजोबोमोन बै समाव आरो मैसो गारि खि मैसो गारि नोंथां बेफोरबायदि आरो आरो हाग्राफोराव बन लायनाय जेनेबा नोंथां बा दाहोनाफोरा एखेबारे बन लायनाय बन गोरान न'आव जननो थाखाय बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि खामायखौ एखेबारे दाहोनाफोरखौ जोङो बै समाव मावनायखौ नुबोदों आरो नोंथां
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां दा नोंथांजों आङो एसे सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां आरो नोंथांनिफ्राय माखासे सोलोंनो मोन दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ नोंथांखौबो साबायखर होबाय गोबां बाथ्रा फोरमायना होननायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां दा बिदिब्ला दिनै दोनथ'लायनोसै नोंथां उन्नावहाय रायलायबावसै औ गोजोनथों नोंथां औ औ